औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दं
नै आं ओरैनो जि
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो दं होमब्ला नोंथांजों आं बे जोंनि बर'फोरनि फोरबो बेफोरनि। बागै एसे सावरायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ जागोन दे नोंथां औ।
जोंनि बर'फोरनि फोरबो बुंब्लाथ' जोङो बैसागो मागो आरो काति गासा। लोगोसे गोबां फोरबो। जेरै आमथिसुवा बेफोर बायदिनो गोबां फोरबो दं। बर'फोरा गोबां फोरबो फालियो बेफोरनि गेजेरावनो जोङो बैसा बैसागो फोरबो। बागै जों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। औ।
जागोन दे बैसागो औ। बैसागो होनोब्लाथ' नोंथां बैसागो होननाय लोगो लोगो जोंनि सुबुं माहारिनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय फैयो आरो नोंथां।
औ। नोंथां।
बैसागो होनोब्ला जोङो मोसौ बैसागो, मानसि बैसागो बेफोर बायदि जोङो मोननै रोखोम रोखोमै फालि फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नोंथां। गिबियावनो जोङो बैसागो चैत्र दाननि जोबथा सान। जायखौ जोङो बिदिनखालिखौ बुंनाय जायो मोसौ बैसागो बै मोसौ बैसागो। गोआव जोङो मोसौफोरखौ जोङो मोसौ मो मैसो बोरमा बेफोर बायदिखौबो जोङो थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बै मोसौ बैसागो खालि। मोसौ बैसागो खालि जोंनो नांगौ जानाय जेरै मुवा बेसाद फिथाइ-सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो बाजार-बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै एबा न'आव थाय न'आव दङब्ला। न'निफ्रायबो जोङो खानानै बुथुमनानै मोननाय जायो आरो जोङो बारिफोरावबो मोननाय जायो। जोंनि न'खरनि बारि फोरावबो मोननाय जायो जेरै दिग्लि गुटि ओ बायदि पानिलाव लाव, फान्थाव बे-बेफोरबायदि मोसौ थुखैनाय हाबाफारियाव नांगौ जानाय ओ फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बेसाद आरि फोरखौ जोङो गिबियावनो ओ बुथुमग्रोनानै लानाय जायो नोंथां। मोसौ बैसागो खालि बैदिनखालि फुंङाव नो जोङो बेफोरखौ हानानै फिसा फिसा हानानै बिदिनो ओ औवानि औवाखौ जोङो औवानि दिरुं बानायनाय जायो बै औवानि दिरुङाव जोङो बैखौ ओ फिथाइ-सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो ओ फिसा फिसा आसान बायदि हानानै जों बे खौ सु नानै माला माला सु नाय जायो बै मालाफोरखौ सुखांनायनि उनाव जोङो मोसौ दङ' ब्ला मोसौ मैसो दोङोब्ला मोसौ मैसो बोरमा बेफोरबायदिखौ जोङो दंग' एबा फख्रि एबा जाम्फै फोराव एबा न'नि फुख्रिफोराव बिदिनो जों ओ सेराव लांनानै बिसोरखौ जोङो साब फा थुखैनाय जायो। थुखैखांनायनि उनाव थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बै जै जोङो ओ सुनाय माला बिसोरनो गानहोगोन मालाखौ जोङो ओ मा मानो गानहोनाय जायो। लोगोसे जोङो बैयाव बिसोरखौ देलायनाय हिसाबै जोङो थाव गुबै थाव गुबै लायो आ थालिर बिलाइयाव जोङो थाव गुबै लानानै आरो जोङो ओ साराय बै सारायनि साराय सारायाव नांनाय हांगारफोरखौ जोङो ओ सेखाफोरजों हुख'नानै जों बेखौ थाव गुबैयाव फोननानै जायो फोननानै खौ गलायजोबनानै गलायजोबनानै बै ओ बोरमा मोसौ बायदि मैसोफोर थुखैखांनाया बिसोरखौ जोङो देलायहोनाय हिसाबै पता फोननाय जायो आरो
औ-औ
दा पोननाय समाव जोङो फोनखांनानै बिस जोङो ओ बै बिसोरनो होनाय फिथाइ -सामथाइफोर हानाय आग्लायनायफोरखौ जोङो ओ गान मेथाइ रो-रोजाबनानै जोङो बिसोरखौ सारहोनाय सारै-सारै होनाय ज जायो बा सार ए बेयाव मेथाइबो दङ' बे मेथाइ जेनेब्ला ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरो बोसोर हा बारिबायथा फि फिसा बारायबाय था होननानै जोङो माने बिसोरखौ बै गोदान बोसोराव बिसोरखौ जोङो फुजिनाय जायो आरो गोबां ओनसोलफोरावनो फुजिनाय जायो। आरो जोङो जिब- जुनारखौ अनोब्लासो बिसोरो थांनानै थाबाय थागोन लोगोसे जोङो सुबुं माहारिखौ बिसोरो हेफाजाब होनो हाबाय थागोन जेरै मोसौ होनोब ला जोङो मोसौखौ गुरु एबा भ गबान हिसाबै जों फालिनाय जायो। जायनि जाहोनाव मोसौआ जोंखौ गोबां हेफ-हेफाजाब होयो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो गाइखेरनिफ्राय जोङो गोबां जोङो ओ गोबां मुवा बानायनो हायो जेरै जोङो गाइखेर दाखा। बायदि गल्ला बेफोरबायदि गोबां बानायनो हायो जेरै आरो हाल एवनायावबो ज जोङो मोसौखौ नांगौ जायो ओ गोदोनि दिनावथ' हाल एवोब्ला जोङो मोसौखौनो बांसिन बाहायोमोन दानि जुगाव जोङो दा मोसौखौ मोसौजों हालेवनायखौ बारा नुनो थांलिया। बेनि थाखायनो बै मोसौ खौ मोसौ बैसागुखालि जोङो जिब- जुनारखौ फालिनाय बे आसार खान्थिखौ आङो जोब्बोर मोजां मोनदों नोंथां मानोना जोङो बेफोरखौ जों अनोब्लासो बिस सोरो ओ जोंनिफ्राय जोंनोबो अननाय होग गोन बेफोरखौ ज जोङो मोनदां हायो नोंथां लोगोसे बै ओ सैथो दाननि जोबथा सान बै मोसौ दिन मोसौ बैस सागु जोबखांनायनि उनाव बेनि अखानायै जोंहा मानसि बैस सागु हाबबाय बैसागोनि सेथि से खालार बेदिनखालिबो जोङो सुबुंफोरा सोबुं ओनसोलनि सुबुंफोरा फुंआवनो दुगैस्रां लोबस्रां बाथ थौ बाथौ थानसालिफोरखौ साफा सुफा खालामनानै लिरनानै लोगोसे न'नि थाग्रा रुम बेफोरखौबो लिरनानै आरो जि जोम सुस्रांनानै बायदि साखोन सिखोन खालामनानै आलारि बाथि लगायनाय जायो। जाहाथे बै ओ गोदान बोसोर सेथि सानखालि ओ ओ मोनसे इसोरनिफ्राय जोंङो बोर लानाय जायो जाय जायनि थाखाय जोंङोबो बे बोसोराव एबा बोसोराव बयबो माने मोजाङै जिउ ओ खांलांनो हायो मोजाङै थांनानै थाबाय थानो हायो। लोगोसे जोंनि साननाय हनायफोरखौ जाफुंथों होननानै जोंङो इसोरनियाव बोर लायो एबा बोर बियो।
औ नोंथां नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां गाजा गोमजायैनो बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो नोंथां। जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन बैसागुखौ मोननै रो सय फालि होननानै। बेबो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावबो बे मोननै रोखोमैनो फालिनाय जायो आरो नोंथां। जेरै जोंनि ओनसोलावबो सैथो दाननि जोबथा खालार खालि मोसौ बैसागु बे बैसागु खौ फालियो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बे मोसौ बैसागुआव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा जेरै लाव फान्थाव हालदै दिगलिलि ति थाराय जोंनि ओनसोलावबो बेखौ सानसे आगोलावनोसै दाननि जोबथा खालारनि सानसेया बे मोखौ थुखै नायनि सानसेया आगोलावनो बुथुमनानै दोनग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जोंनि ओन सोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो फुंङावनो सिखारनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय जगार लानाय जायो जेरै लाव फान्थाव हालदै बे फोरखौ जोंनि ओनसोलावबो थुख्रा-थुख्रायै हानानै लानानै बेखौ माला सुनाय जायो। मालाखौ मोखौनो गानहोनाय जायो लोगोसेनो औ मोखौनो फोननो थाखाय थाव गुबै जों लोगोसे बे हा साराय एबा दो बायदिसिनानि हांगारखौ जोंनि ओनसोलावबो फोननानै लायो। बा गलायनानै लायो बेख खौ मोसौनो फोननो थाखाय जोंनि ओनसोलाव औवा हासुं बेखौ हास' हना लानानै बेखौ मोसौनियाव फोननाय जायो। लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव बे मोखौ थुखैनायाव नोंथांमोननि ओन सोलनि बायदिनो बे मेथाइ खननाय जेरै लाव, फान, ‌लाव जा फान्थाव जा बे मेथाइखौ जोंनि ओनसोलावबो उम फालियो बा रोज होननानै बे मोसौखौ हाखर दैमा बेफोरबायदियाव जोंनि ओनसोलावबो थुखैनो लांनाय जायो। लोगोसे बे थुखैनो लांनायाव जोंनि ओनसोलाव बे मोसौखौ बै दिन खालि लावथिजों बुनो मोना। बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव दिग्लिलिथि, थाराय बेजों बे दिनखालि मोसौखौ बुनाय जायो। बा होनानै लांनाय जायो। थुखैनो लांनायाव लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बे दिनखालि मोसौखौ दुरुं होनाय जाया। बा खानानै खानाय जाया आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बे दिनखालि मोसौखौ हगारनाय जायो। हगारनानै होनाय जायो औ बे हगार ना होनायाव जाहाथे बे जों आगोलावनो फोननाय हांगार बा औवाजों फोननाय थाव गुबैजों फोननानै लानाय हांगार बेखौ जों ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दंदि गोदो हाग्रा ओनसोलमोन नालाय। बेनिखायनो हाग्रायाव हाग्रानि जिब जुनार बा मोसा बेफोरबायदिफ्रा जेनबा मोसा खौ अरा बेनि थाखायनो बे हांगार बेखौ फोननानै होनाय जायोमोन आरो जाहाथे बे जिब जुनारफोरा मोसौ मोसौखौ गावसोरबायायदि साननानै ज जाहाथे गिदिंनानै थांफिनो बेनि थाखायनो लोगोसे बेदित फालें मसौ बथ' खानाय जायामोन नालाय बेनिफ्राय हगारनानै होनाय जायो। जायो लोगोसेनो बेदिनखालि मोसौनि मुङै एसे बावथाय होनाय जायो लोगोसे जे बे बावथायाव गोदान फागा बाव हखानाय जायो। बे फागाखौबो जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ होनानै लाबोब्ला जोंनि ओनसोलाव बे मोसौखौ ख खानाय जायो। लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो। गुबै बैसागु होनोब्लाथ' जों बैसागु थागौनि बेनिफ्राय फालिनाय जायो। बे से खालारावबो जोंनि ओनसोलाव गिदिरखौ खुलुमनाय बा उन्दैखौ अननाय बेफोरबायदि हाबाफारिया सोलियो। लोगोसेनो नै खालार नै खालारनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बै बैसागु रंजानो बा मोसानो ज' ज'यैनो ओंखारनाय जायो जेरै बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो नै खालारनिफ्राय स्नि खालार बेखिनियाव जोंनि ओनसोलाव गोबां गाजा गोमजायै बा रंजा बाजायै रंजाहैनाय जायो। बे रंजाहैनायाव सिख्लाफोरा बा हिन्जावफोरा दख'ना गोमो फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा बेफोरबाददि गाननानै रंजाहोयो लोगोसे हौवाफ्राबो गामसा आर'नाइ बे बेफोरबायदि गाननानै जोबोर गाजा गोमजायै रंजाहैयो आरो। बे रंजानायाव जोंनि ओनसोलाव न'खर न'खर रंजाहैनाय‌ जायो जायो नालाय न'खरनि बिगोमाफ्रा जोंनो माइरं फैसा बेफोरबायदि मुवा हरफायो आरो इस बेफोरखौनो जोंनि ओनसोलाव जोबथा खालार बा स्नि खालारनि उनावहाय बैसागुनि स्नि खालारनि उनावहाय जोबोर गाजा गोमजायै एसे जालायनाय बा खाना जालायो आरो बेफोरबायदिनो फालियो आरो ना
औ औ नोंथां साबायखर थाबाय दे नोंथां दिनैनि थाखाय औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे